नोंथां औ। दिनै अ हेलौ नोंथां खोनादों ना? अ दिनै जे जोंबा मोनसे टपिक लानि
औ लाजायो।
अ लाजागोन ना मानि ना हमनाय बागै लानो नामा?
औ लाजायो सावराय जायो।
औ दे सावरायनि दाथ' दैज्लां बोथोर नङाना।
औ नंगौ।
दाथ' ना बुहुद माने नानि बोथोर आरो ना दैज्लां बोथोराव ना नानि बोथोर जायोना ना हमनायनि बोथोर माने दैलां दैज्लाङाव दा माइ दुब्लिफ्रावबो मोनसोयो
औ।
बेखौ आरो हाखर बेफोरावबो मोनोना गामिनि हाखर हाला आरो फख्रि ओमफ्राय दुब्लिफ्रावबो दा मा ना मोनसोयो।
औ।
दा नाखौ बोरै हमो बिनि बागैलाय सावरायनो ना दिनै।
औ औ सावरायजायो।
अ माने जोंनिथिंजायहाय माबा दा दुब्लियाव माने ना हमनो थाखाय एसे माने फिसा फिसा हाखर जावनानै लायो आरो जों। जोंथिंजायहाय गाव गावनि न'आवनोहाय माने हायाव गाव गावनि हायावनो फुख्रि फिसा फिसा बायदि जावनानै लायो जेथिया दा माइ गायखां जोबनानै दैया जेथिया बेयाव औ जमा जायो होमबा जों बेखौ हमनानै मोनो आरो नाखौ न'आव जानो थाखाय होमबा बायलायनाङा आरो जोङो न'खराव बुर हेफाजाब होयोना सहाय हो बायलायनाङा आरो गावबावनि माइ दुब्लिफ्राव माने एसे फिसा फिसा गिदिरथार नङाबा फिसा फिसा ना जानो थाखाय बिदि फुख्रि माबानानै जावनानै लायो आरो फिसा फिसा हाखर जावनानै लायो आरो जोंनिथिंजायहाय गाव गावनि न'आवबो आरो माने गुवार गुवार बिगासे सोरबा बिगानै बिदि फुख्रिबो जावनानै लायो जोंथिंहाय
औ
से माने नाखौ बहद माबायो आरो ना हम ना फिसियो जोंथिं बहुदनो माने न‌ खरसे सोरनावबा बिगासे गाहाम सोरनबा आ बिदि फुख्रि जावनानै लायो जोंनिथिं बिराद ना माबायो आरो ना फिसियो ना फिसिनायखौबो मोनसे आबाद बायदि खालामो आरो जोंनिथिंजायहाय माने न'आवनो हगारनानै दायो बुहुद
दाख्लि बैसागनिफ्रायनो हंगारबाय नाया दा एसे देरस'बाय देरनानै जोङो दा माइ गायखां जोबाथाय आरो न'आवबो हमगोन आरो दुरा बोनानै फानहरो फायखारि लेंहरो आरो न'आवबो हमनानै जायो आरो ओमफ्राय खावसे फानहरो खावसे न'आव हमो ना फिसिनायजोंबो गोबां न'खराव खुंनो हायो फैसा
औ
मोनो नालाय ना फाननानै न'आव संसार सालायनायाव फरायनायफोराव माने जों सहाय मोनो आरोना फिसिनानैबो
औ
दा जों आरो दुब्लिफोरावथ' जोङो गोबां आइजेंजों जों ना हमनाय जायोना माने सोरहाबा जेखाइजों गुरो सोरहाबा सिन सायो सोरहाबा फासि होयो सोरहाबा लाङि बिदि सानानै जों नाखौ गोबां रोखोमजों हमनो हायो आरो आरो सोरहाबा हाखर आरो दैया फिसा जायोबा जोङो माने आलि थिनानैबाबो सारनानै गाव गावनि आखाइजोंनो गामला फोरजोंनो जोङो सारनानै हमनो हायो
औ
जों बिदि हमनानैबो न'खराव गोबां सहायनो हायो आरो सलायनो हायो न'खर माने जों बायलायनाङा आरो गाव गावनि फुख्रि थाबा
औ
जों बिदिनो हमनानै जानो हायो आरो गाव गावनि जों दा बर'फ्राथ' बहुद ना हमनायाव आखा फाखा नङा होमबा
औ नंगौ
बर'फ्रा जोङो ना हमनायाव बहुद आखा फाखा जों नाखौ मानि बायलायनानै जानाङा आरो गाव गावनि न' न'आवनो फिसिनानैबो जानो हायो गाव गावनि न'नि फख्रि हमनानै जानो हायो दुब्लियावबो जों थाङोबा मोनो बिदि आरो दनायाबो बहुद इनकाम आरो दानि जुगाव ना बहुद इनकाम खालामना जानो हायो ना हमनानै गावनि न'आवनो फुख्रि
फुख्रि जावबाय फुख्रि जावनानै आरो दै जाबा फिसिलायबाय आरो मेसेङाव दै रानबा आरो बे सारजोबनानै हमजोबनानै फानलायबाय आरो फिर गोदान बेैसागोआव दै गोदान जाबाथाय आरो हगारलायबाय जों ना फिसिनायजोंबो बुहुद माने न'खरखौ सालायनो हायो फैसा आरजिनो हायो आरो
औ नोंगौ
दा नोंसरनिथिं मा रोखोमै माबा नाफोरखौ मा मा रोखोमनि हमो
अ जोंनिथिंहाय
औ ज' ना हमनायनि बेलायाव होनबाथ' जोंनिथिंहाय जोंनि बर'फोरा जोबोर आखा फाखा सिख्लाफोरानो जा हौवाफोरानो जा गोबां ना हमनायखौ जोङो जोंनि साइडथिंजाय नुनो मोनो
उम
आरो आं नोंथांनियाव फोरमायना होनि जे जोंनिथिं मा मा ना मोनो बिदिनो मा मा मा मोनो आरो माबायसा सानाय जायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि थ' जोंनिथिं ओरैनोलाय बेफोरबायदि ना मोननो हायो जेरै मावागुर थुरि बामि खुसिया ना बोथिया ना फिथिख्रि गोबां रोखोमनि दं आरो बेफोर जोङो बांसिनानो बे बेफोरखौ जोङो दायो दै्लां बोथोरथ' थ' दै्लां बोथोराव जोङो जेरै माइ गायनो थाखाय आबाद गाय माइ फोनो थाखाय गायनो थाखाय जेब्लानेखि मा होनो दुब्लिखौ एवो बेयाव जोङो नाखौ मोननो हायो आरो औ ज' होमब्ला आरो बिनिफ्राय जेब्ला आरो दंग' दंग'फोरा रानगोन अब्ला बेयावबो हमनो हायो जों हमो जोंनिथिंहाय नाफोरखौ दंगफोराव आरो बिदिनो हमो आरो थ' सा बिदिनो जोंनिथिं सिख्लाफोरा जेखाइ खबाइ लानानै जमा जमा थांनानै मोनसे मा होनो दैसा एबा बिलोफोराव नाखौ गुरहैयो आरो औ थ साहाबना दोननो थाखाय बिदिनो जेरै सेन खखा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो साहाबना दोननो थाखाय आरो नाखौहाय हमनो थाखाय जोङो इदिनो जे खाय दोननो थाखाय खबाय औ जेरै फुख्रिफोराव दैसाफोराव सारनो थाखाय जे आरो बिदिनो साहाबना दोननायफोरालाय फासिजाल बिदि आरोना आरो औ। आरो गोबां रोखोमनि दं मिथिस'हायि बुंस'नो हायि। ओ जोंनिथिंहाय बिदिनो नोंथाङा जिहेथु बुंलाङोमोन बिदिनो जोंनिथिंबो बि फुख्रिफोर जावनानै बेयावहाय गोबां नानि खेथि खालामो मानोथो होनब्ला औ बेनि नानि खेथि खाम-खालामनानै बेखौ माने मोनसे फख्रियाव बेखौ माने जेबो खालामनाङाना। दोननांगौ आरो आदारल'सो होनांगौ औ। हमबानिया बियो हारसिंनो देरनानै आरो बिदिनो गिदोर जानानै गिदिर जायो अब्ला जोङो बेखौ सारनानै एबा हमनानै बेखौ जोङो जानोबो हायो आरो फोरान फोराननानैबो दोननो हायो आरो खायफा खायफा जिउ खुंनो थाखाय माने फैसानि फैसानि गोनां रां - रुफानि गोनांथि जायो थ'' बिनि थाखाय गोबां मानसियानो बेखौ फानो आरो।
औ।
औ थ'' होमब्ला गोबां मानसिफोरानो जोंनिथिंहाय बिदि नाखौ हमनानैहाय गो बांसिनानो माने जानो थाखाय थाखाय हमो आरोना खायफा जायो खायफा औ फोराननानै दोनो। खायफा फानोबो आरो खायफाया नाफाम नाफाम बनायो जोंनिथि औ। ना बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो। थ' नोंथांमोननिथिंलाय नाफाम बनाय जानांगौ दा माथो
जोंनिथिंहाय नाफामखौ खोब खम बानायो माने जोंनिथिं इमान नाफामखौ बनाया माने न' न'आव फुख्रि गुवार गुवार जोंथि माने सोरबा बिगासे सोरबा बिगानै बिदि माबायो जोंथिंहाय उम जावो जावनानै ओमफ्राय बे नाखौ माने जोंथिं ओ दा दैलाङाव' बहुद आदार बुद होयो आरो आदार बुद होनानै दा जुदि देरबा मेसेङाव गासैबो जोंथिंहाय माने हमनानै जो ओ दुरिजों बांसिन बोनाय जायो जोंथिंजाय माने जेखौ इउस बांद्राय नाने जेखौ सारा आरो जेफोरजों माने जे सारा नानियाव माने नाङोबा खस्थ' माने नाया दुख मोननोबा माने नाफ्रा खस्थ' मोनो नालाय सोरबा दुरबल जायो सोरबा थैयो बे हिसाबै जोंथिं जेखौ सारा माने दुरा गोलाव गोलाव बानायो आरो माने दुइ बिघा फुख्रिखौ एखेबबारैनो माने लाजोबनो हानाय दुरा गोलाव स्कुलाव पन्सास सारखाम बिदि बानायो आरो दुरा बिदिजों हमो हो
मुस्रि बायसा जेदों
औ औ धुरा धुरा आो बेखौ जों म हम ओ बिजों बोनानै माने हमो आरो मानेबा नाया दुख मोना आरो नाया दुख मोन ओमखाय माने फानजानायखौ गिदिरखौ हमबाय फिसाखौ दोनथ'फिनलायबाय फानजानायखौ हम हमबाय बिदिखौ फिसाखौ दोनबाय बिदि खालामनो हायो आरो माने जेजों सारबाथाय माने नाया दुख मोननायखाय फुख्रिनि नाफोरखौ जोंथिं माने जेजों सारा आरो ना। दुरा जा हमो थनानै बे गिदिरफोरखौ फानहरबाय फिसाखौ आरो दोनफिनलायबाय। बिनि उनाव आरो आदामासो थानानै आरो हरफिनलाय बुफिनलायबाय हनानै आरो थानहरलाय बिदि खालामो।
ओमफ्राय मानथो ओरैनो गामिनि दुब्लिफ्रावथ' बुहुद ना थायो ना फिसा माने लकेल ना थायो।
औ।
ना ना गोरि ना फिथिख्रि मावा ना बेफोरथ' थायो। थेवबो जोंङनि बांसिन माने दुब्लियाव बांद्राय माने नाखौ गुरा आरो। यो मा गुरनायखौ बारा जों थिं बाहाया आरो माने बे न' न' नायखाय बेखौनो हमो ओमफ्राय बेखौनो जायो न'आव जानोबा आरो बोलायबाय। माने जालाय ओ जाबाय इदि आरो माने बायरानि लकेलखौ बांसिन हमा बे ओंखायनो जोंथिं नाफामखौ माने खम बानायनाय जायो बानायनायानो जा-जायानो।
ओ।
माने गाव गावनि न'आव फख्रि थाखानायखाय बेखौनो फुख्रिनिखौनो हाननानै जालायबाय। आरो फलायबाय फानदलाय संनानै लाखिलायबाय बिदि खालामो ओमफ्राय फोरानो फिसा फिसाफोरखौ। फुख्रियावबो लकेल फिथिख्रि मावा बेफोर हाबनानै थायो नालाय बेफोरखौ मोनबा आरो फोराननानै दोनोमोन नाफामखौ बानायनाय जाया। जोंथि नाफामखौ बानायनाय जाया आरो माने।
अ त' जोंनिथिम
ह
हा।
नाफामाथ' बर'नि थाखाय बुहुत माबा आंगो जायो ना बु-बुहुद आंग होनानै लाथारो नङा होमबा।
औ नंगौ माने जान औ जानाय लोंनायाव होनबा नाफामावबो एक्सपार्ट आरो ना।
औ नाफाम औ बराफाम बाथाय बर'नि ओंख्रि आरो
औ।
बिदिथ' ओमफ्राय जोंथिं माबानाय जाया आरो।
अ जोंनि जोंनिथिंबो बानायनाय जाया ना फ्खौलाय।
माने बजार गलायावथ' मोनो जों बेखौ बायनानै। जायो दोनजोंबो मानि बानाया आरो जोंनिथिंजायहाय बेखौ माने न' न' बानायनाय जाया नाफामखौ जोंनि जायगासो मोननोनो थाङा।
औ थ' अब्ला औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
जोंनिथिं माने बजारावसो मो बायनानै मोनजायो आरो माने न' न' मोननाय जाया बे नाफामखौ बनायनाय जाया।
औ औ नंगौ।
खुनु फुख्रि थाखानायखाय जों बेखौनो हमो।